खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ नोंथां।
आसा नोंथाङाथ' दावबायनो मोजां मोनखायो?
औ मोनो नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो बहा बहा दावबायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो दा माने औ नोंथां खोनादों।
औ दे बुं।
औ आङो दा माने बारा गोजान गोजानाव दावबायाखैना नोंथां आरै एसे खाथि खाथियावनो दावबायदों आरो। ओ आङो दा इदिनो
दावबायखो?
दार्जिलिं दाज दार्जिलिंआव दावबायदों। आरो भुटानाव दावबायदों। आरो
औ।
बिदिनो ओ माखासे जायगाफोर दं आरोना। एसे जेनेबा अरुणाचल बेफोराव दावबायदों आरो नोंथां।
औ बेफोराव थांनानै माबायदि मोजां मोनदों दा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माने जोंनि जायगायाथ' जोंनि जायगानिफ्राय बिसिनि जायगाफ्राथ' एसे आलादा जायोना नोंथां।
औ।
माने एसे। गोजोननाय मोनो आरोना गोसोखौ इदिनो आलदा गोजोननाय फैयो। जेनेबा गोसोखौ सान्थि मोनो। जेनेबा बायदिसिना बिदिनो जेंनाफोरनिफ्राय थानायनि ओमफ्राय माने एसे गोजोननायसिन मोनो आरोना जे गोसोनि जेनेबा साननायफ्राबो एसे माने मा होननांगौ फ्रि जायो आरोना एसे उदां जायो।
औ बेफोर जायगाफोराव मा बोथोराव बांसिन मोजां मोनो दावबायनो।
बेफोर ओ बेफोर जायगाफोराव नोंङो जेनेबा गोलोम बोथोरावथ' एसे खुगा जेनेबा गरमजों माजों गोजां बोथोराव थांबा एसे साबसिन आरोना।
औ।
माने गोलोम बोथोररावथ' एसे सान्दुं गोसा जायोना एसे गरम जायो बेखायनो एसे खस्थ' जायो आरोना नों हायोबा गोजां बोथोराव थांनाया मोजां आरोना नोंथां। आरो बिदिनो गुसु जायगाफ्राव नोङो दाबायदि बो गोलोम बोथोराव थांनो मोजां आरो ओमफाय जेनेबा नों जेनेबा ओ गोजां बोथोराव थांनो गोजां गोलोम बोथोरावहाय थांनानै जेनेबा बे जायगायावहायथ' दस्रा दस्रा जायगायाथ' जोंजों मिलायाना बे माखासे जायगाया गुसु जायो आरो जोंनिया गरम जायो बेखायनो बे नोंनि सायावसो आरोना नों माबायदि बोथोराव थांनो?
औ।
औ नोंथां।
बेवहाय नायथावना मा मा दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा अबे अबे मोनसेखौ सोंदों से खोन्थाना होनो हागोन नामा?
नोंथाङाथ' अरुणचलाव थांफेरदों ना अरुणनाचलनि नायथावनाय जायगाफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अरुणाचलावथ' इदिनो गोबां जायगाफोर दङ बेरायनो मोजां मोजां जेनेबा हाजो हाला दङ बिदिनो दै दङ बायदिसिना आरो बिसोरनि लामायाथ' हाजो गोजौजोंसो जायोना गाहायजों गाहायजों जाया।
बेफोराव गोबां बिदिनो दै दं आरोना जेनेबा हाजो दङ। नामफोरखौथ' मिथिलायलांला आं नोंथां जिखुनु मोजां आरो जायगाया बेरायनोबा नों बेरायनो हागोन आरो नोंथां।
औ। नोंथाङा बिनि अनगायैबो दासान्दि अबावबा थांनायनि एसे प्लेनिं लादों नामा?
दा माने सरलपारायाव थांनो एसे प्लेेनिं जादोंमोन आरो ना नोंथां।
औ।
सरलपारानि जायगानि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना बबाव बबाव दङ बियो। आरो मा मा ना नायथावना दङ एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ नोंथां। माने सरलपारायाव' एसे माबाया आरो क'कझाराव दङ बेयो जोंनि ओमफ्राय गोजानदायबो नङा बांद्राय खाथिद्रायबो नङा आरोना। बेवहाय माखासे बिदिनो जायगाफोर दङ नायथावना जेरै हाजो दङ दै दङ ओ मोनसे फोथार बायदि दङ आरोना बेयाव। बिनिफ्राय दै फैयो ओरैबायदि समायना नायनो मोजां आरोना।
औ
दा गोलोम बोथोराव थांनो मोजां आरो नोंथाङा थांनोबा थांनो हागोन?
अ
औ आरो नोंथाङालाय अबे अबे जायगायाव बेरायखो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
आं मानासाव बेरायबाय नोंथाङाथ' मिथिखागौमोन मानासखौ?
औ एसे खोन्थाना होदो मानासनि बागै?
औ मानासा जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो दङ।
औ
बेवहाय बैसागु बोथोराव साबसिन आरोना बेरायनो मानो मानो होनोब्ला बेवहाय बैसागो बोथोराव अखा हाजेनना बे समाव गांसोफोरा गोरलै-गोरलै खिलियो अब्लाथाय बेयाव थानाय जिब जुनारफोरा गांसो जानानै खाथि खाथियाव फैयो बांसिन गान्दा जेरै मै हाग्रानि मैसो। बेफोरखो खाथि खाथियाव नुयो आरो बेरायनो थांबा।
औ
बेनि अनगायैबो माखासे मानसि फैयो बेयाव गोजान-गोजान नि बिसोरखौ लोगो मोनो बै समाव आरो बेवहाय गुबुन-गुबुन रोखोमनि दंफां लाइफां दंङ।
औ नोंथाङा बे मानास बेरायनायाव मा मा जिब जुनार नुखो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आं बेवहाय खेबनै थांबाय। फास खेबसे थांनायावो जों माबा नुदो! गान्दा, हाग्रानि मै।
औ
हाग्रानि अमा बेनिफ्राय मैसो।
औ
ओमफाय दाउराइ।
औ
बायदि रोखोमनि दाउ नुयो आरो ना नामफोरखौ मिथियोबा। बे बेखिनिखौनो नुबोदों आंनि मोनथिनायाव।
बे मानासाव थांनोब्ला जोंनो बेसेबांसो रांनि खरसा थांगोन जेनेबा? एसे जायगा बेरायथाव बेरायनोबा एसे खोन्थानांगोन नामा?
बेवहाय थांबाथ' नोंनि फास थांनायाथ' गारि भारा नांखागोन नालाय।
औ
गबावाव ब थांनाय बेनिफ्राय आरो जोंहा थांबा। थाय बिसोरनि जिबखौ भारा लानांगौ जोङो
औ
खेबसे थांगासेयाव माने पसिसस' दुइ हाजार बिदि बियो बिसोरो। बिसोरनि जिबखौ लानानैसो जों बेरायनो हायो नालाय।
औ
जोङो खमसे खम थाम रोजा बा ब्रै रोजा बेनि गेजेराव नांगोन आरो बेयाव थांबा।
औ
मोजाङै जुदि नों बेरायजोबोब्ला।
औ
थामरोजानिफ्राय ब्रै रोजानि गेजेराव रां नांगौ जायो।
औ आरो नोंथाङा माबे जायगायाव बेरायेबावखौसो खोन्थान होनो हागोन नामा?
बेनिफ्राय आङो भैरब खन्द' उदालगुरिनि
औ बेयाव औ मा मा नोंथाङा
औ बे जाबाय मोनथाम बरडार सेर जायो बियो जोंनि आसाम अरुणाचल आरो भुटान
औ
बे मोनथाम जायगाजों थियार जानाय मोनसे जायगा दं बेह समायना जायगा
औ
बियोयाव बे भैरबखुन्द' होननाय जायगायाव मोनसे दैमा दङ धोनसिरि दैमा
औ।
बे जाबाय भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय
औ।
आरो बिनि सायाव गंसे बान्दो दङ।
औ
इरिगेसन बेव हाजो हाला दै बेनिखायनो समायना नुयो आरो।
दा मा बोथोराव थांबा साबसिन जायो बे भैरबखुन्द'आव थांनोब्ला खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन। बेवहाय थांनोबा जानुवारि डिसेम्बर बे समावो मा बांसिन मोजां आरोना।
औ
मानो होनोब्ला बेवहाय बांसिन मानसियानो पिकनिक जानो फैयो गोदान बो बोसोरनि बा गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बिनिखायनो दिसिमबर जानुवारियावनो साबसिन आं सानो आरोना बेवहाय मोनसे फोरबोबो जायो जानुवारियाव। बेवहाय फोरबोनि थाखायबो मानसि फैयो बेवहाय।
ओम
दिडिसेम्बर आरो जानुवारि मोजांसिन बेवहाय थांनो थाखाय।
औ आरो अबावबाफोर बेरायबावखांबाय नामा नोंथाङा एसे खोन्थानानो हाबावगोन नामा?
आं भुटानाव थांफेरबाय।
औ
भुटानाबो जोंनि बारा गोजान जाया।
औ बेयाव बेयाव भुटानाव थांङोबा जोङो
भुटाना जोंनिसआ बांद्राय गोजान जाया नालाय। जों ओरैनो थाङो लोगोफोरजों मालाबा मालाबा बेवहायबो बिदिनो हाजो दङ हाजो जायगा आरो बिसोरनि गंगारफोरनि न' नुगोन। गुबुन गुबुन रोखोमनि स्टाइलाव लुनाय। बिसोरनि जानाय आइटेमफोरा एसे बेलेग बेलेग।
औ
नोंथाङा आसामनि बबे बबे बाहेरायाव बेरायखो?
द